हेलौ औ। औ फ्रि ना नोंथाङा।
औ फ्रि।
औ मोरै दं?
औ मोजाङैनो दङ नोंथाङालाय?
औ मोजाङानो दं आंबो।
जेबो प्रब्लेम गैयाना नेटफोरनि खोनादोंना मोजाङै।
एफा एनै मा होनो गेजेर गेजेराव एसे एनै खोनायाखै आरो अरजाया बे एफा एनैया। औ औ होनबा
नोंथाङा
आङो ओरैनो दङ जाखांनानै नों हालाय?
औ आंबो जिरायनानै दङ नै।
अ।
रायज्लाय दिनिसै नामा ओमबा?
औ औ स जोङो औ जोंनि टपिकआ गारि मथरनि बागै रायलायनाय जाबायना। औ। स नोंस्रालाय नआव गारि मथरफोर दं जायो ना गैजाया जाखो।
दंजायो नोंथां।
अ मा कार दङ ना स्कुटि।
बेफोरबायदिथ स्कुटि कार गैद्राया आरो ओ बाइक दङ आरो गंनै।
अ मोजां मोजां जोंनाबो स्कुटिल' दं स्कुटिल' दं ओमफ्राय बिफानि बाइक बोराय दङ आरो गाज्रि जानानै थाबाय बे बुस्थुआ कारबो गैजाया जोंनाबो।
औ मोजां
उम दा दासान्दि बिराद गारि जाग्रा जाबाय आरो बिराद पलुसन जायो बिनि थाखाय। बिराद ट्राफिक जायो बहाबा ओंखारबाबो बे बारथासोबाथाय बिराद ट्राफिक जायो। नोंसिनिथिंबो जायोना ट्राफिकआ।
औ जायो।
औ।
औ गारि मथराथ गोदो गैस्रायानोमोन नङा होमबा। आथिखालावसो। एफा एनै ओंखार ओंखार बुरजा जालांबाय नङा होमबा।
उम उम।
बिदिनो गोदोथहाय आबै आबौमोननि समावहाय बिदिनो डाक्टर अजा। होसोनो थांब्लाबो गारि मथर मोना ओमफ्राय बिदिनो ओ गराय गारि मोसौ गारि ओफ्राय साइकेल बेजोंसो होसोयोमोन नङा होमबा। डाक्टर अजाफोरखौ ओमफ्राय बिदियावनो डाक्टर अजाखौ होसोस्लाबनो हायियावनो ओ गावबा गावनि जिउखौ खोमाना लानो गोनांबो जायोमोन नङा होमबा नोंथां।
ओ आथिखालावथ' गारि मथरखौ ननिफ्रायनो मोनो नङा होमबा।
उम उम नआव गैजायाबाबो सोरनावबा मानसिफोरा दिननि थाखाय हो मा होनो फैसा होनानै बुक खालामनानै लानाय जायो आरो बहाबा गोजानाव थांनोबा। गारिनि आंखालानो गैला आरो गारिया नो मानसिनि बांसिन जाबाय होनजायो नखर मोनसेयावनो गारि खौनो गंनै गंथाम बयबो बिदि लायो आरो नांगौनि थाखाय।
औ। बिब्दिनो जों गोजान गोजान लामा हान्थिनो थांनायाव गारियासो मदद होयो जोंनो। नङा होमब्ला? गोदोनिख्रुइ ओ आथिखालाव बांसिनखौ नुनो मोनबाय गारिखौहाय। बाङै-बाङै नङा ओ बिदिनो गोजान गोजान लामा हान्थि नयाव जोङो गारिजों थाङोब्ला गारिजों हान्थियोबा थाब सहैयो आरो। ओ बिब्दिनो गारिखौहाय खायफा खायफा मानसिया मोजाङै सालायनो, हादों आरो खायफा खायफाया गावखौनो गाव खहा खालामना लादों एक्सिदेन्ट खालामना लादों निसा बुस्थु लानानै। ओ गारि सालायनानै मानि गावखौनो गाव खोमाना लादों नङा होमबा। खायफा खायफा निसा बुस्थ थु लायाबाबो बिब्दिनो स्पिड बारा बिदियावहाय माने गावखौनो गाव खोमाना लानो गोनां जादों आरो ना। सोरबा सोरबा जखम जादों बिब्दि आरो गारि म टरनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो एसे फोरमायनो हागोनना?
बुंनो थाङोबा बिना बेनिफिटसबो दं दिसएदभान्टेजबो दं गारिनि थाखाय बिराद पलिउसन जा ग्राबो जाबाय आरो गारि गैयाबाबो जोंनि समफोरा जों ओ सम मथे थांनो बिराद खस्थ' जायो आरो गारि सालायबाय थानो थाखाय जोंनि लामाफोराबो थाब थाब गाज्रि जाग्रा जाबाय खिन्थु गारि गैयाबाबो जोङो जोंनि जे डैलि लाइफ जे दा मदार्न डैलि लाइफ होनो बियो बेखौ हो नो थांनो हाया जायो आरो जोङो। टाइमलि बहाबा साख्रियाव थांनांगौ बा बहाबा एगजामाव थांनांगौ बा बहाबा गोजानाव थांनांगौ गारिखौ नांथारगौ जायो आरो, स' दानि जुगाव गारि गैयाबाबो जाया। खिन्थु गारिखौ मोजाङै सालायनांगौ गारिखौ मोजाङै जोथोन दोननांगौ बेनो खोथाया आरोखि ओ लिमिटेड लिमिटेड वेनि मानसिफोरा बाहायनो रोंनांगोन गारिखौ खाथियावनो थांनो थाखाय गारि बाहायबा पेट्रल वेस्ट जायो पलिउसन बारा जायो बेफोरनो आरो।
औ ओ जोङो बिदिनो कलेज स्कुल थांनो थाखायबो गोजान गोजानाव जायोबा माने स्कुल कलेजा गोजान गोजानाव जायोबा बिदिनो गारिजों हान्थिनानै जोङो थाब सहैनो नङ हायो नङा होमबा बिदिनो एगजामफोर जायोबाथाय औ बिदिनो गारि फोरजों हाय थाब थाब थांनानै जोङो माने थांनानै सहैनो हायो आरो बिब्दिनो। आंनि बायदिबाथ' गारिया ओ जोंनि थाखाय मोजांबो खालामदों आरो खायसे खायसे बाहायनो रोङिया गावसिनि थाखाय खहा खालामना लादों आरो।
ओ बिब्दिनो गारिया जोंखौ मददबो होदों। सोरनिबा थाखाय सुथुरबो जानानै फैदों नङा होमबा?
औ दङ नोंथाङालाय सालायनो रोङो स्कुटिफोर?
औ रोङो रोङो।
औ रोङोना?
औ
ओमफ्राय सालायनाय जायो?
सालायनायाल' जायो
उम उम दैलि बेसिसआव बेसे सालायनाय जायो?
ओ बिदिथ' बांद्राय स्पिडाव सालायनाय जाया थार्टि बिदिनो टुइन्टि फाइभ बिदि बेयाव सालायनाय जायो।
अ सानफ्रामबो सालायनाय जायो आरोना?
सानफ्रामबोद्राय जाया जानाया बिब्दिनो बबावबा थांबा जायो आरो।
उम उम मोजाङानो रोंनानै थाखानाया। उम सकुटि आं सकुटि सा सालायनो रोङा एक्सुेलि ओ सोलों नाय खनसे नाजादोंमोन खिन्थु गिनानै सोलोङाखिसै आरो। साहस मोनफिना गैया ओमफ्राय बिनि उनाव सोलोंफिननो ओंखायनो दा फिफायासो सालायो आरो आंनि सा आंनि स्कुटिखौ।
औ जेबो नङा उनाव जालांगोन बेफोरो।
औ उनाव उनाव सोलोंफिनसै।
बिब्दिनो जोंहानि न'खरावथ' स्कुटि गैया बारु ओ बाइक गंनै दङ।
उनावहाय लानोसै।
औ औ आंहथ' स्कुटिया बायनाय नङा आरो मा होनो एइच एस पास जानानै ओ मामानिफ्राय मोननायसो। उम जोंनि चिफ मिनिस्टारनिफ्राय एवार्ड मोननायसै आरो बेयो स्कुटिया।
औ
अ बे स्कुटि खाथिनि थाखाय बा बहाबा थांनायनि थाखाय थांनांगौ जायोबा बे स्कुटिखौनो सालायो। फिफाना बाइकआ जाला नालायथो फुराना जाबाय बिराद गोदोनि। उम
बिब्दिनो ओ न'आव गैया नालाय बेखायनो सानफ्रामबो सालायनाय जाया आरो न' खाथिनिफोरनि सोरखौबा आलासिफोर बायदिसिना फैयोबाथाय बिसिनिखौ सालायनाय जायो आरो। बिनिखायनो सानफ्रामबो सालायनाय माने दैलि इउस खालामनाय जाया।
औ औ बेसे गोबाव जाखो नोंथांआ रोंनानै थानाया आरो स्कुटिखौ।
अ आंथ' बांद्राय गोबाव जायाखै आंबो। ओ बिदिनो ओ फर मान्थफोर जाबायदां।
अ होमबा गोदानानो मोजाङै सालायबानो जाबाय।
औ
औ खाथि खालायाव सालायनाय समाव खाथि खालानि गारिफोरखौबो नायबानो जाबाय बेसे बिसोरबो एखमबा थाल लाया नालायथो
ओं ओं।
उम ओमफ्राय
आंथ' सोलों आंबो हो
मोजाङैनो दंना?
औ मोजाङैनो दङ।
अ औ।
सोलोंजेननायावथ' आंबो जोबोद गिदोंमोन। ओमफ्राय बिबदिनो गोलैदोंबोमोन आरोना सोलोंजेननायावहाय ओमफ्राय बिबदिनो हारसिंनो माने सोलों सोलों फोरों फोरों नो रो-रोंलांबाय आरो।
अह अह।
औ।
आंना गिनायनानै थाबाय आरो आंना गोसो सिङाव बे सालायनो रोंआ आ होननानै गिनायानो थाबाय ओंखायनो सोलोंफिननो साहस मोनथ'वाखै आरो उनाव नालाफिनसै दाथ' समबो मोना मानोबो मोना बेस्थ' बेस्थ' सोलोंनोबो मोना आरो जायगाबो गैल नाङा बेहाय सोलोंनो थाखाय। ओंखायनो सोलोंनाय जायाखै आरो ओमफ्राय माबाफोर इन्ट्रेस्ट दं आरो नामा नोंथांना गारिफोराव माबाफोर देनां माबायदि गारिखौ बायनो सानदों बा माबाफोर थांखि दं नामा
आंनाथ' दा बिदि जेबो थांखि गैथ'वा उनावहाय साक्सेस जाबाथ' माने ओ जा ड्रिम दं बेयो साक्सेस जाबाथाय बिदि मा होनो गारि बाय माने मोनसे प्लेन खालामगोन आरो दाथ बिदि जेबो प्लेन गैथ'आ आंना
उम उम।
औ।
ओ थायोना सोर सोरबा सोरबा। सोरबाना थायोनालायथ' माने गारिनि इन्ट्रेस्ट थायो नालायथ' सोरबा सोरबाना बिदि बिदि गारि मोजां मोनो बिदि गारि मोजां मोनो होननानै ओंखायनो सोंनाय जादों आरो नोंथांनाव
नोंथाङाबो दं नामा बिदि गारिनि इन्टारेस्ट दे दैेनां बिदि बायगोन बिदि जेनबा बिदि।
ओ गैनायाथ' गैया गारिनि सोमोन्दो जेबो इन्ट्रेस्टआानो गैया आंना। देनांफोर जुदि हायोबा बायगोन न'आव गैजाया नालाय गारि गंसेबो स' देनां जुदि साख्रि मोनबा बायनो हानाय सम फैयोबा बायगोन आरो ओ न'खरनि थाखाय बाहायनो थाखाय मोजां जागोननालायथो बहाबा थांनो मानो दा उसुबिदा जायो। बयनावबो मा होनो जेनाव गारि दं बिसोर औ फैसा होनानै लांनांगौ जायो नालायथायो।
औ।
ओंखायनो जुदि न'आव थाबा मोजां जागोन आरो।
उनावहाय मा होनो नोंथाङा
अ माने आं दमोन आरोखि आंनि बाथ' गारिनिफ्राय साबसिन टट' एरि बायनाया जागोन मोजां। बिमा आरो फंबाय मोनहा गारि गाखोनो हाया नालायथो ओंखायनो दैफोरखौसो बायनाया साबसिन जागोन आरो सानदां
औ।
उम। बुंदो दे नोंथाङा मा बुंनो सानदोंमोन
जेबो नङा होनदों आरो आङो उनावहाय जालांगोन आरोना बेफोरो लासै लासै गासिबो
उम उम। जोंनाबो नै समा जाबायमोन दोनजासिगोनदां ना
औ औ समा जाबाय दे होमबा नोंथां। औ मोजाङै थाबानो जाबाय।